ओ गिबियावनो खुलुमनाय जासिग्रोबाय नोंथां नोंथांनिसिम ओ आं नोंथांनिया ओ खबरफोरा ओ गासैबो मोजांब्ला
आंना खबरा थिगैनो दं र' नोंथां । नोंथांनालाय बोरै
आंबो मोजाङैनो दोङो ओ आं नोंथांखौ ओ नोंथांजों ओ बेरायनायनि सायाव रायलानो होननानैसो ओ नोंथांनिसिम ओ फन हरनाय जादोंमोन । ओ नोंथांजों दान्दिसे स ओ रायलायनायनि ओ माबानि बेरायनायनि सोमोन्दै ओ फंनैसो रायलायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन ।
औ दा दे बिदिबालाय ओ आङो बिदिनो हाजो दैमा ओ हाजो दैमा ओरै गोबां जिब जुनार बेफोरबायदि थानाय ओ जायगायाव गोबां बेरायनानै जो गोबां गोसोखौ गो जोननाय मोनो ओ जेरै सुकि दारागाव बायदि दि हाजो गोनां जायाव बिफां लाइफां ओ सोरगिदिं बिफ जिब जुनार ओ दैमा दैसा खोलो खोलो बेफोरबायदि गोजोन सु सुदेम ओ बार बारो । बेफोरबायदि जायगायाव आं बेरायनानै जोबोर गोसो खौ गोजोन्नाय मोनो आरो ओ नोंथाङाबो जानो हागौ बेफ बेफोर बायदिखौनो मोजां मोनो ओ नोंथांनि बेरायनायनि बेरायनानै मोजां मोन नाय जायगानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां ।
दा नोंथाङा जेखौ मोजां मोनो बेखौ आंबो ए मोजां मोनो । जेरै ओ आं आं बांसिनानो हाजो हाला बेफोरबायदि जायगायाव बांसिन बेरायनाय जायो आरो
औ आंबो नोंथां बेफोर बायदियानो
आं मिथिंगाजों गोरोबनानै बांसिन मोजां मोनो आ रो आं दास ओ रिसेन्टलि ओ आङो शिलंआव थांना फैदोंमोन आरो जेराव उम जा व जेराव आं थांनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन आरो
औ औ
आरो बेल' नङा आङो जेरै फुद भुटान आरो ओ माबाफोराव ओ बगा माथि औ बगा माथि बेफोर बायसा जायगायाव था औ
सिल नो नोंथाङा सिलंआव थांनाय समाव ओ लाइट लुम होननाय मोनसे जायगायाव ओ बेरायदोंमोन नामा नोंथां
लाइट लुम बे जायगाखौ आङो माने नायस्लाबनो मोननाय जायासै
औ औ औ समनि आंखालाव औ ओ नोंथाङा ओम नोंथाङा माब्लाबा सम मोनोबा ओ शिलंआव आरो नैथि खेबनि थाखाय माब्लाबाफोर थांनाय जायोब्ला ओ नोंथां नोंथाङा बे जायगाखौ बेरायनो हागोन बेयाव बेयाव माने गोबां ओ मोजां माने जायगा नुनो मोनो नोंथाङा हाजो हाजो ओ हाजो से हाजोनि साजों ओ समायना सान ओंखारनायखौ खौ नोंथाङा नुनो मोनगोन आरो ओम बेयाव थानाय मानसिफोरनि ओ जा गोसो आरो आखु बेबो जोबोर मोजां ओ बेनिखायनो नोंथां बिथाङा बेयाव थांनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन होननानै आङो आसा खालामो आरो नोंथां
औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम बे गियानखौ होनायनो थाखाय। आं सानो आरोना आं जुदि उन खेबसेयाव थांनाय जायोब्ला आङो सिलंखौ हर थानानै मोजाङै नायस्रानानै गासि जायगाखौबो नायस्रानानै फैगोन आरो आङो।
औ नोंथां ओ नोंथाङा जे बेरायनानै जोबोर मोजां मोनो ओ नोंथाङा हारसिङै बेरायना मोजां मोनो ना ओ न'खरनि सुबुंफोरजों ना लोगोफोरजों बेरायनानै मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
आं बांसिनानो लोगोफोरजों बेरायनाय जायो। न'खरनिबो जों एसे खम जायो आरो न'खरनि सुबुंफोरा एसेबां सम मोना नालाय बेनिखायनो ओंखायनो आङो लोगोफोरजों लोगोफोरजों बेरायनाय जायो बांसिन।
औ
दा नोंथाङा ओ बबा बबावबा जायगायाव बेरायनो थांखो आंनो खोन्थानो हागोन ना?
औ आङो ओरैनो आसामाव आं बर' हिसाबै आसामाव थायो आसामाव थायो नालाय खाथि खालानि जायगायाव आं माने ओ । जाय हाजो ओनसोल जेराव दै दैमारि ओ थायो बेफोर जायगायाव आं बांसिन थांनानै माने गोसोखौ गोजोन मोननाय आरो खुसि मोनो आरो। बेनिखायनो आङो दारागाव सुखि कि सरलपारा ओ बगामाथि थि बेफोर बायदि गोबां जायगाखौ खाथि खालानि गोबां जायगाखौ ओ साइकेलजोंनो दावबायनानै माने गोसोखौ गोजोन्नाय मोनो। नो ओ साइकेलजों बेरायनायनि जाहोना ओ नोंथां माने साइकेलजों बेरायबा। थाइ ओ देहाख खौबो एसे मोजां मोनो आं माने ओ ओरै एक्ससारसाइस खालामनाय बायदिबो जायो नालाय नोंथां। बेनिखायनो एसे साइकेलजोंनो बेरायनानै आं गोसो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो ओ नोंथाङा ओ गारिजों बेरायनानै मथ मटरजों बेरायनानै मोजां मोनो ना कारजों बेरायना मोजां मोनो ना साइकेलजों बेरायना मोजां मोनो? एसे ओ आंनो खोन्थानो हागोन नामा नों? था
आंनि बेरायनाया जागा लानानै जागा रखमसो जायो फं अ नोंथां मानोना ओ आं बांसिनानो बाइकजों बेरायनानै मोजां नाङो आरो। थेवब्लाबो किसुमान जायगाफोराव जों जेरै कार लांनांगौ जायो जेनेबा गोजान जगाफोराव थांबा
नोंगौ नंगौ नंगौ।
ओमफ्राय बेफोरबायसा खाथि जायाफोराव बेरायबाथाय बांसिनानो बाइक लांनाय जायो आरो। ओमफ्राय साइक साइकेल दाना आं साइकेल ओ बारा सलानाय जाला थेवब्लाबो साइकेलजों बेरायनानैबो मोजां नाङो लोगोफोरजों। ज जनो
नंगौ नंगौ।
थि जायगाफोराव उम बे खिनियानो आरो ओ
दे नों ओ नोंथाङा एसे बेेरायनि ओ मा मा जायगायाव बेरायनानै ओ बांसिन गोजोननायखौ मोनदोंमोन एसे ओ नोंथाङा मुंखौ बुंनो हागोन नामा?
आं बांसिन बेरायनानै आ जोंनि आसामनि बाहेर बे खाथिनिनो भुटानाव थांनानै एसे मोजां नांदोंमोन आरो। बेसोरनि थानाय जानाय आरो बिसोरनि जायगाफोरखौ नायनानै एसे मोजां नांदोंमोन आरो आं। बे माने साफा सुफा आरो औ औ ओम आरो बो माबायाबो मा हो
जानाय लोंनाय खाजा जानाय लोंनाय खाजाफोरखौ नोंथाङा माबायदि मोनदों एसे ओ
जानाय जानाय लोंनायफोरखौ आङो मोजांखौनो मोनदों आं एफा जायाखै जानायालाय होमबाबो जि खिनि जादोंमोन बेखिनिखौ मोजां नांदो आरो। होम होम। एसे माबा आरोना एसे जोंनिख्रुइ एसे माबा जायो ओ दामफ्रा एसे बाङो आरो।
बाङो औ औ औ औ। थावनाय मोनो नोंथां
औ उम नोंथाङा दा बांसिनानो फेमिलिजों बेरायदो बेरायबाय ना लोगोफोरजों बेरायखो?
ओ आंनि नोंथां आंङो फेमिलिजोंनो बेरायनानै ओ जाखिनि सम मोनो खामानि मावनानै जाखि खिनि सम मोनो ओ बेखिनि समखौ माने न'खरनि सुबुंफोरजों आङो बेरायनानै गोबां गोजोननाय मोनो नों नोंथां ओ बेनिखायनो आङो न'खरनि सुबुंफोरजोंनो बांसिन बेरायनाय जायो आरो।
औ औ।
बो गेजेर गेजेर बेरायो ओ थेवब्लाबो आङो न' खरनि मानसि फोरजों बेरायनानै बांसिन गोजोन्नाय मोनो आरो। ओ न'खरनि मानसि जमा जमा थानाय न'खरनि मानसिफोरजोंनो मिनि खुसि ओ गोजोननायखौ लाहैनाय। बेयाव आं बांसिन साबसिननाय मोनो आरो‌
दा ओ नोंथाङा आसामनि बाहेराव मायावबाफोर थांफेरबाय नामा बेरायनो?
थांथ'नाय जायाखैमोन नों
अ ओम दा ओ स नोंथाङा जुदि सम मोनोब्ला आरो थांनाय जायो ब्ला मा जायगायाव थांगोन होननानै आसा खालामो?
आङो ओ दा आं प्लेनिंआ ओ माबायाव थांनो रायन' इक' आव थांनो होननानै सानदों नोंथाङा आसामावनो अदालगुरि ड्रिसटिकआव ड्रिस स्ट्रिकनि सिङाव बे मोनसे स्पर्ट दोङो। बेयाव आं थांनो माने प्लेनिं खालामदोंमोन आरो।
औ बिदिबाथ' मोदा मोजाङानो नोंथां।
औ औ नंगौ ओ नोंथां नोंथाङाबो ओरैनो फ्रि थायोबा आंजों लोगोसे दावबायहैनो हागौमोन होननानै आङो नोंथांखौ खावलायनाय थायो आरो।
नोंथाङा आंखौ सोंनो जोबोद मोजाङै नांदों। आं सम मोनोब्ला नों नोंजौ ओ नोंजों रायज्लायनानै थांनायनि आसा आंबो खालामो आ
औ औ लोगो ओम लोगो होमबा बैयाव थांनाय नै आङो मा मा नुगोन नोंथांनि सेराव एसे फोरमायनो सानदों । ओ बैयाव थांबा नोंथाङा बैयाव थांबा नोंथाङा ओ गिबियावनो नुगोन हाजो हाजोनि सोरगिदिं हाजो थाहैबाय। बेनि गेजेराव ओ स समायनायै बिबार आरि गायनानै दोननाय दोङो समायना स मायना आरो गोबां ओ बिनि जिंजों मोनसे दैमाबो लांनाय दोङो जाय अन्थाइनि गेजेर गेजेर खोलो खोलो जोबोर गोजों दै बे दैया बेयो माने बे पार्कनि जिंजोंहाय बोहैलाङो जायो। जोंनि गोसोखौ गोबां गोजोन गोजोन होयो आरो आरो लोगोसेनो बेयाव नोंथाङा गोबां फिसिनानै दोननाय जिब जुनारफोर नुगोन ओ जेरै उद दावबो नोंथाङा नुनो मोनगोन। आरो गोबां रोखोमनि जाय मानसिफोरजों फिसि फिसिनानै दोनजायो। जाय मानसिफोर ओ जायखौ जाय जुनारफोरखौ मानसिफोरा खाबु खालामनानै फिना दोननो हायो। बेफोरबायदि जुनारफोरखौ नोंथाङा बो जों नु ओ
अ' बिदिब्लाथ' बे जायगाया जोबोद मोजां जानो हागौ होमबा नोंथां औ बिदिब्ला खेबसे नायनो थांनाया थां-थांनांसिगोन आरो नोंथ
औ नंगौ नोंथां सम मोनबा नोंथांखौ आङो थारैनो लिंहरगोन।
औ जागोन दे जागोन नोंथां दा नोंथाङा मा खालाम ना दंमोन ओरैनो?
आंथ' ओरैनो ओ ज'नानैनो हावा जागासिनोमोन नोंथां गुसु गुसु
बिदिब्ला नोंथाङा बारहावाखौ मोजाङैनो जाबाय थादो जोंना सम गोजाबाय।
औ नोंथाङ औ
नोंथांजों आं रायज्लायनानै बुहुद गोजोननाय मोन्दोंमोन आरो
नंगौ थारैनो नोंथाङा आंबो नोंथां ओ जों रायलनानै गोबां मोनथिनो मोनबाय आरो गोसो
औ औ दे बिदिब्ला जों दोनथ'लायनोसै उम